ओ
हेल ओं खोदों
हेल'
हा खोनादो खोनादो
खोनाबायदा
खोनादों ओं नों खोनादोंना खोनायाखै
अ आं खोनागासिनो
औ
खोनागासिनो
एदिबाासो जायो माने
उम दा जों मानि सोमोन्दै राय्लायनो
बेरायनो जायगा
उम बेरायनोथ' थांनो सान्दों दा मायाव थांनो
मेघालयफोरदों
ओं
उमायाव मा आरो फुल मोनलायो
गरम दिनाव
माने वाटारफला पुरा दै माबायोना
दैया बां माने अखा अखा हानायजों मानायजों
बिराद वाटारफल दंना हजो
अ थांनाबो मोनफेराखै नालाय एबार थांनांसिगोन हाय ना
थांनांसिगोन
जमानो
ओरैजाय ओरैजाय सि माबायावबो बिनि वाटारफला अबेखिनियाव दं?
सोरखिं जोंनि फास
पासिगातनिया ओं अबेनिफ्राय थांनांगौ माने?
इखोन्थ' बियो माखैबा थांनांगोनथाय? खाथियावनो दा। दाख्लै सासेआबो थांदोमोन ना।
सोरखि
माबायाव ओइआव पासिघाटनि वाटारफलाव ओयो
सोरखियाव
ओम वाटारफलाव थांना फैखांबाय दिमुआवबो दं। सिङाव हाबलांनांगो एसे सिङाव माने एसेल' नङा एसे हाबलांनांगोआनो।
बिथोराव।
जोंथ' दा ओं जोंथ' दा सासे सानैजों बिथोरावबो थांनो हाया।
थांनो हाया ओं बुरजा नङाबा। ओमफ्राय एयो जोंनि इनि दैमानि बिथोर थारावबो एसे इदि दं नामा?
जोंनि दैमानि बिथोराव गैयादै इदि वाटारफल।
गैयाना?
ओहो माने आंथ' गोदो हाजोआव थाङोमोनना बिराद गोजौ गोजौआव थांखांबाय ओमबाबो इदि वाटारफल नुफेरासै।
औ
गैया इयो।
बबेयाव दं माथो ओरैजायनिफाय दै फैनाया माबासो
दिमुआव दालाय जों खेबसे ओइखि साराय थाबोलायनाय पार्टि जाहैनाया। इखिजायनो थांनांगो खोमाहाय? इखिजाय इखि हाग्रा दंना लामा गैया नामा दालाय इखिजाय थाङोना मानसिफोरा।
बारलांनानै
बारलांनानै ओं सिङाव हाबलांनांगो इखिजाय।
ए अ' इखो बारनानै ओइ मोनसे हाजोथिं।
ओम एसे हाबलांनांगौ आरो सिङाव जायखिजाया हाग्रा गोजाहाय इखिजाय।
हाग्रा बंग्रा दंसोगारो।
सानै साथामजों थांफेरा इहाय। ओइ माबानियासो दिमुगनिया बेरायनो थाखाय बै माबायासो मोजां। इयो फिलड फिल्डआ लांदां फिल्डआ इहाय दाबायदियाव बार नाङोना
ओम दाबायदियाव माने दाथ' ओरैबायदि थान्दा माने फैनोनो बालायनायसो दा।
गुथै फेमिलिफोर फैजोबसिगोन।
फेमिलिजों? दा मा एसे मोजां बारनाङोथाय इयाव। उम इ इनि बारा माबायदि बेलेग।
थान्दानो।
उ दाथ' सोरबा सोरबा माने आराम गरमजों माजो टेनसन लालायलायै जिरायनानै उम।
जोंनि इहाय इयाव मोनाब्लिबाबो बार नोङाजे मानो?
उ उहो एथम माने हाजो खाथिबाबो बारानो फैयाना।
खाथिबाबो बारानो फैया।
ह हो।
बेनियाव फरा बारानो ह ह ह। उह दै मा दैमा खाथि दैमा खाथिखाय। दा।
दैमा खाथिखायबो जानो हानाय दैमायाबो एसे खाथ
दैमा खाथिखाय जानो हागौ ओं ओइ। इ लांथा फ गैयाथ'। गोजौनिखिनियाव गोजौनिखिनियाव माबायानो गैया दा उ। दाबायदियावथ' गोजांलायगोन खोमा।
दाबायदियाव बाब गुसु माने सान्थि मोनगोन आरो दा गरम जानाया।
उ।
गरम दिननालाय। उ बोथोर मोजां होनबाथाय।
उ।
आराम सान्दुं दुंबाथाय।
सानदौखौबा सानसे थांना नायनांगोन‌।
उम।
बेरायनाय आरो बसायसासै बिथि।
आबेथिं?
जोंनि बिथिंनो ओइ इसोरो माबामोन। दाख्लैसो थांदोंमोन ना ओइयो सापत बागान थानाया।
सापात बागाना अ सापात बागान दानलायनाय अबबा जोंनि बिबो उ मोजां मोजां जायगा दंथ' जोंसो मिथिया।
फिसिम फि थानाया फि बेयाव जे न' मोनसेबो दं न ओमाय न‌ ओ बे सर दालनाव थानायनि गुदि गुदि गुथै साफा बागान जानायखौबो जायगाखौ मोजां नुयो।
उ मोजां नुयो।
अबेखिनियाव दं मिथियानो इनि लामाखोनो मिथिया अबेजों थाङो। बेनाद माबा थांनायजोंनो थाङो खोमा।
माखै।
अखासो फैगौ नामा?
दैमा हाजो खाथिखैजाय।
ओं।
जानांगौ इखिनो समाव। हो।
बारस।
जेबो फैया बारबो बाराखै बारबो बाराखैथ'। बोथोरा माबा गैला हाथरखि गैला।
अखा हासोगोन दाहाय।
उम।
बार बार दैज्रोज्रो थान्दानो दासो। नोंसोरनि लामायाव बारदा बाराखै?
जोंनाव लामायाव बाराखै।
जोंहथ' हाबजोब्बायानो मानसिफोरा।
द सानैल दं।
हारसिंसो बाव दाथ' लामा खाथियावनो बावसो। गेट खाथियावनो। बेयावसो जि मोजां खोनादोंा उ आ बिजिरगयाव।
बररायथ आ फरैहाय आं आंहाबो नै नबा खाथियावसो। लामा खाथियाव लामा खाथियाव। जार नानि उ
बार बार हांदों।
बार बार हांांगससै गदा
से बार बारबाथ जेबो नंआ माबायालासिनो अखा हायालासिनो
बिदिस्रिस्रि गबा
बिजिरो जिर बाराथ' मोजांसो थान्दानो। हानायाथ' अखा हाखागोन।
हराव हाखागोन बेयो हराव हायाबाबो सोरांसेयाव हायो। सोरांसै सोरांसै हानानै
आथा बा दुइथा खनि हायो आरो हाबाथाय।
उ सानावबो बारथा बार'था साराय बार'था इनि उननिफ्रायनो ओरै दं आङो।
ओम ओमफ्राय सानदुंङआ थिनथाबाथाय मालाबा थिनथासोनिफ्राय दुंनो। रे रे रे बोरैबाबा अखा मोजांबो मोनो बोरैबाबा गाज्रिबो। गरमनि थाखाय
बाथै हलि सैसै
उम थान्दनो थान्दनो फैथो फै गाबोनथ' एसे फ्रि फ्रि अखा नाबा मोजांसो जागोन। सान्दुं दुंनाङाहाय सान्दुं दुंबाथाय दम गरम जाजोम थारगोन।
गरम जायोथ' आरो फुङाव दंनाय नङा बियो दंबाबो बेलासि।
मोनाबलि मोनाब्लियाव दंबाबो जिर नङा थिनथासोनिफ्राय।
मोनाबिलिबा मोजांसो जोंनि थाखाय। म बेलासियाव
बेलासियाव दंबा
हाबा जेरावबो बेरायबो थांनोबो मोना।
बेरायनोबो मोना गस्ला गस्लि जि जोमबो सुनो मोना। अखा हाबा गारजि हाय। आरो गिसि गिला मोनजोबो जायगायाबो लेथ्राास एकदम।
गरमबाबो गरमाथ' अबाव एसे गरम मोननो। एथ'बां गरम मोनलाहाय ना थानो हालायि गरम मोनला आजिखालि।
गुंग्रुं गांग्रां थाथाब थुथाब होनसोदों बाला
दंफाङा
उम
जाहानाव ओइयो सफारि दंफां दंना ओइयो।
हा? मा होनदो?
सफारि दंफाङा सफारिलायनो मा होनो इयो अर्जुन
होम जि गोसोम जाबोखाबाय देलाय एबार नायनोसै
अ दे